दा औ नोंथाङा दा मा खालामनो। ए नोंथांजोंहाय माखासे खोथाफोर सावरायनो हागोन ना।
औ हागोन दे नों।
औ। आङो नोंथांनावहाय जोंनि बे बर'फोरा मा मा आबाद मावो आरो। बे आबादफोरा मा मा बेफोरखौहाय नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा।
औ जोंनि बर'फोरा जों गुदियावनो जाबाय। आबाद मावनानै ज्रा हारि आद जेरै ओ जों दैज्लांया दा मेसेंव आलादा आबाद मावो आरो जेरै दैज्लां बोथोरावहाय जोङो माइ आबाद मावो आरो। बेनोसै माइ आबादखौबो जोङो मोननै मोननै समावहाय मावनाय जायो आरो दैज्लाङाव मावावो आरो बेे दैज्लां बायखांजोबनायनि उनावबो मावो आरो। नै बोन
जो माइ आबाद होनोबा जोङोथ' सिगां समावहाय माइ आबादखौ जोङो नांगोलजों हालेवनानैनो गायोमोन आ जेरै ओ सान्दुं अखा खाथिनानै जिग जिग मावोमोन आरो सिगांनि समाव नाथाय आथिखालाव बे बे दा सम बिदि जिग' जिग' हालेवनायखौ नुनो थांलाया अ ट्रेक्ट'रजों हालेवो पावार टिलारफोरजों हालेवनाय नुनाय मोनसे आरोना खोनादों ना नोंथां? अ औ। उम बेफोरखौनो जोङो माइ आबाद मावनो थाखाय सिगां समाव जोङोहाय
औ।
आ माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो सिगाङाव खोथिया फोनांगोन बे खोथियाखौ जोङो खौ सोमनानै लानाय जायोमोन आरो सोमनानै लाखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय साननै सानथामनि उनाव सोमनानै लानानै जेन अ दुब्लिफोरखौ एवनानै लाखाग्रोरो आरो सिगाङाव जोङो जे माइखौथि फोनो थाखाय जेब्ला मोनगौ अब्ला फाय जायो आरो नोना फो खांनायनि उनाव जेब्ला माइखौ गायनो थाखाय जोङो दु दुब्लिफोरखौ एवनांगौ जायो बेखौ एवनो थाखाय जोङो सिगाङावनो सामार होनाय बर' होनाय ओमफ्राय फोमोनाय माइ गायनो थाखाय जोङो सिगाङावनो आलिफोरखौ फोना लानांगोन आरो दैफोरखौ मोजां जानायनि थाखाय। बेफोर मोजां जेरै सिगाङाव आलिखौ दानग्रगोन बेनिफ्राय खोगोन आरो गायनायसै समाव जोङो माइ फुनानैहाय जोङो आ आखखा खायो आरो लेथेर फेथेर जायनि थाखाय खानो खांनानै जोङो लानानै
ओ लानानै थांगोन आरो दुब्लिफ्राव जोङो सिगां समाव जेरै गारि ओमफ्राय अ बाननानै बाव माबाजोंहाय गनजोंहाय औवानि गनजों बाननानै रोगायोमोन खायफा बााथेलाजों रोगायो आरो गोजानथार खाथि खाथि जेन बाननानै रोगायोमोन आरो बिदिनो माइ गायग्रोनायावबो जोंङो माखासे नेमफोर दं आर ना बेफोर जाहैबाय जेरै गयजरा फाथै जरा होनानै खुलुमबोैयो थायो ओ मैथा बिफां गायो आरो बिदिनो सोरबबा माइ आखाइखौ थाव गयै फुननानै जोङो गायजेनग्रोनाय जायो आरो। बिदिनो गायै गायै गायखांनानै जोङो आ जोबनायावहाय जोङो बे मेंनायफोरखौ बा मावनायफ्राव जा मेंदों बेफोरनि खारहोनो थाखाय जोङो मोनसे नांगोल जांखखा खालामनाय जायो बे नांगोल जांख्राफोरखौाय जोङो ज' सुबुंफ्रा ज' जानानै जेनेबा गामिनि खाथि खाथिनि ज' जालायनानै जायो आरो। जे बेहाय जोङनो एसे हाब्रु हाब्रु फोननानै रुजालायनाय जायो आरो जेरै आह जौ ना बेदर जानाय जायो आरो। बिनि अ बिदिनो जोंनि माइया जोबनानै थाङो ज माइबो माइनि आबादा आरो ओमफ्राय जेब्ला जोङो फिथाइ ओंखारहां ओखां बिबार फाननाय जायो जोंङो खातिक दानावहाय जोङो जेरै काति गासा फोरबो सावो। फालिनाय जायो आरो बे फालिनायानो जाहैबाय जोङो थाइगेर बे बिखङाव थाव गुबै ओमफफ्राय
ओ खुन्दुं आवा होनानै सावनाय जायो नङाबा खायफाबा जेवारि बाथियाव सावो आरो बेनियानो ज बेनि अनगायैबो सावनायनि अनगायैबो जोङो सेवारिफोरजोंहाय बे माइनि बिलाइफोराव बुज्राव बुज्राव होयो जाहाथे माइफोराहाय बिदाङा गोलाव जायो आरो गोग्गो माने बुरजा थायो बेनि थाखाय आरो ओमफ्राय बे बाथिखौ मानो सावनाय जायो होननानै बुङोब्ला? बेहाय माइ आबादाव एम्फौआ जे माइ बानफोरखौ जेनेबा फिथाइफोर सोबो बेनि थाखायनो जोङो एम्फौफोरखौहाय बे लाइटआव बानानै माने
बे जोंनायाव बानानैहाय आ जेवारिनि एबा जेवारि सावनायनि जोंनियाव बानानैहाय एम्फौफ्रा थैयो बेनि थाखाय जों सावनाय जायो बेनि थाखाय बेनि उनाव जोङो जेब्ला माइआ फिथाइखौ मोनो
अब्ला जोङो बेखौ हानायनि सिगांआव मोनसे माइनाव बरायनाय दङ बेखौहाय जोङो माइनाव फुजा होग्रोननानै जोङो माइखौ बिदांफोरखौ माखासे ओ जोङो आग्लायनाय होनो बेफोर मावनाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो माइखौ हानाय जायो। जेब्ला हागोन मारा होगोन बिदि उनाव जोङो माइफोरखौहाय मारा होखांनायनि उनाव मारा होनायाबो जोङो सिगाङाव मोसौजोंनो होयोमोन नाथाय दा ट्रेक्टरफोरजों होनाय नुनोसै आरो दस्रा मेसिनफोरजोंहाय डाइरेक्ट सिगाङाव जों जिग जिग माइखौ जेनेबा संग्रायफोरजों बावहोयोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरो मेसिनजोंनो जाजोब्बाय आरो। डाइरेक्हाय जोङो फोराननानै बाख्रियाव सोनानै दोनो। बेनि अनगायैबो जों मेसें बोथोरावहाय माइ माइ आबाद मावखांनायनि उनाव जेरै गोरान बोथोर गोरान माव गोरान बोथोरा जेरै मेसेङावथ' गोरान जायोना नोंथां बेहाय जोङो माखासे आब फोर मावो जेरै बेसर सिबिं फाथो ओमफ्राय गुजिटेल बेफोरखौहाय मावो आरो बेफोरखौबो जोंनि मावनायनि गेजेरजों मोननायफोरा फाननानै जोंनो रांखौ आरजियो माइफोर फाननानैबो जोंनि नांगौ जानाय ओ आंखालफोरखौ जेरै बायनांगौ जायो थाव ओ थाव संख्रि बानलु बेफोरखौहाय जोङो ओ बायनानै लायो आरो जेरै गथ'फोरनि फरायनायाव नांगौ जायोना बेफोर खौहाय ओ मावनानैहाय जोङो जोंनि जिउआव नांगौ जानायफोरखौ सुफुङो आरो। बेनि अनगायैबो जोङो ओ जानो लोंनो थाखाय जोङो आबाद बे बेफोरनि अनगायैबो रां रुफा खामायनायनि आबाद मावनायनि अनगायैबो जोङो जानो थाखाय माखासे आबादफोरबो मावो आरो जेरै मेसें आरो दैलाङाव जाग्रा मैगंफोरबो मावो जेरै मेसें बोथोरावहाय जोङो आलुफोर मावो आलुफोरखौबो हालेवनानै जोङो हा ओ मोजां हालौनानै लानानै बेखौबो आलि माबा नांगोलजों आलि माबा खालामनानै सिरा लाइन बानायनानै बेहाय जोङो आलुखौ आराम गायनाय जायो आरो। गायनानै जेब्ला एसे जौगोन अब्ला जों खोनाय जायो बेदरा जाहाथे मोजां थाङो। बेनि अन अनगायैबो जोङो आलुनि अनगायैबो जोङो कबिफोर गायो फुल कबि बान्दा कफि बेफोर गायो आरो जेरै मथर गाजर ओमफ्राय फानलुफोरखौबोथ' जोङो दैज्लाङावबो गायो मेसेङावबो गायो आरो बेफोरखौहाय। ओहोम
उ
बेनि अनगायैबो जोङो दैज्लां बोथोरावहाय माखासेबो मैगं गायो जेरै मैथा ओ बेनिफ्राय जोगोनार खुमब्रा फोरला जिंखा बायदिसिनाफोर आरो। बिनो बिदिनो जोंनि जिउआव नांगौ जानायखौ जोङो मावनानै लानानै आबादफोरखौ जानानै थांनानै थायो आरो। नोंथाङाबो माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा?
औ। दा नोंथाङा थ' जोंनि बर'फोरनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै बुंलांबाय नङा होमबा? दा बेफोराव जोंहा बर'फोराथ' गोबां बिदिनो माइ आबाद जेनेबा माइ आबाद मावनायनि अनगायैबो गोबां मैगं थाइगंनि आबादबो बानायो नङा? बा दा मैगं थाइगंनि आबादफोर होननानै बुङोब्ला जाहा दङ गोबांथार बेबायदिनो माखासे दैज्लां बोथोराव मोननो हानाय आरो मा मेसें बोथोराव मोननाय माने बेफोर गासिखौबो मा गावबागाव न'आवनो माव नानै जाखायोमोन आरो दा ओ खोब न'आव मावनानै ओ जानायनि अनगायैबो मा जेनेबा ओ जा एसे मोनो बेखौहाय मा फाननानैबो बेजों रां आरजिनानै लायोमोन आरो दा जोङो गुबैयैहाय बुंनो थाङोब्ला जेरैहाय जोङो दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव जोङो माखासे ओ मैगं थाइगं फोरखौ मोननो हानाय बा जेरै ओ बहल जाय फोरलाबो होनोना जिंखा बेफोरखौ मोननो हायो आरोबाव जोंहा मा मोननो हायो दा ओ दैज्लां बोथोरावहाय जोङो मोननो हानाया जाहैबाय दा ओ जोङो मा होनो ओ बिदिनो मा होनो सबाय बिमाफोरखौबोथ' मोनोना? दा बायदियावबो सबाय बिमाफोरखौबो मोनो आरोबाव जोङो दा मोन दा हानाय हानाय मैथाफोरबो मोनो बेबायदि आरो। मैथा बेफोरखौ मोननो हायो आरो जोङो माखासे ओ मैगं थाइगंखौ मोननो हायो जेरै खांख्रिखलाफोरखौबोथ' मोनो जोङो दा बायदियाव नङा होमबा
ओ ओ ओ
ओ लावाब लाव ओमफ्राय खुमब्रा बेफोरखौ जोङो दा दैज्लां बोथोरावहाय बांसिन मोननो हायो आरो बेफोर आबाद फोरखौबो जोंनि बर'फ्रा गोबां मावोमोन बेबायदिनो आबाद बे खुमब्राफोरा मोनसे लावफोरा मान ला फोरा फिफां नङा होमबा बेयो मान लानानै थायो बेयावहाय जोङो माखासे ओ फि जांसि एबा जानला गायनानै होनांगोन बेहाय बेहाय औवानि माखासे जिंसि जेरै औवाफोरखौ दालायफोरखौ गारोना बेफोरखौ खौबो होयो ओमफ्राय खायफा खायफा दानि जुगावहाय मा ओ दुरुं सोंनानैबो मा मानला होनो मानला होयो आरो बिसोर मानला लानो थायो नालाय दा बिसोरखौ जोङो गायनानैल'सो होनांगौ नङा होमबा गायनानै होबानो बिसोरो मा गावबागाव हारसिं हारसिं मान लानानै थायो आरो गोबां फिथाइफोरखौबो थायो आरो बेजोंनो जोङो फाननानै रां मोनो मुलाम्फा फा मोनो नङा होमबा दा जोङो ओ जोंनि थाखाय बे लाव मैगंफोराथ' जोबोद मोजां बेवहाय लावआवहाय दै थायो नङा होमबा बे बेनिखायनो जोङो मा बे लावखौ जानो नांगौ आरो बे जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां लावफोराथ' नङाबा जेरै फोरला बिसोरबो बहल बिसोरबो ना ओमफाय आरोबाव जिंखायाबोथ' जोंनि थाखाय मोजां बेफोरो गोथां मैगं नालाय बिसोरो मोजां आरो आरो माखासे गोजां बोथोराव मोननो हानायखौ नोंथाङाबो दहाय बुंखाबाय जेरैहाय कफिफोरखौबो मोननो हायो बेनि अनगायैबो जों लाइ लाफा मुला बेफोरखौ मोनोना लाइ लाफा मुला आलु बेफोरखौ जोङो मोननो हायो। दा बे मैगं गोथांफोराबो जोंनि थाखाय देहानि मोजां। लाइ लाफाफोराबो नङा होमबा?
औ
जोङो बेखौ मोननो हायो आरो दा जोङो बेफोरखौहाय सिगाङावहाय मोनसे बेगरनिफ्राय जोङो फो फोनानै मोननो हायो आरो ओमफ्राय दा
उम
ओ बिनिफ्राय जोङो बेखौ फोननो थाखाय माखासे हाफोर नांगोन बेयाव जावग्लिनानै बा हालौवनानै बेखौ हाफोरखौ मोजाङै खालामनानै फोना नांगोन आरो आरो फिथाइ सामथायाइनि बेलायावबो जोङो दा गोलोम बोथोरावहाय मा मोननो हायोबा बांसिन जों खान्थाल थाइजौ ओ लिसु ओमफ्राय लिरख' बेफोरखौ जोङो मोननो हायोना थालिरफोरखौबो मोनो गोजां बोथोरावबो मोनो होमबाबो ओमफ्राय दा जोङो मा होनो जों खान्थाल गोमोनफोरखौथ' जोङो जानांगौ मानो होनबा बे बेवहाय गोबां भिटामिन थायो जेरै कार्ब'हाय फोर थायोना बेयो जोंनि थाखाय प्रटिन बेयो मोनसे देहानि थाखाय मोजां आरो थायो। खान्थाल गोमोन थाइजौ गोमोन बेफोरो दा ओ बेफोरखौ जोङो जानो नांगौ आरो बेफोर जोंनि देहानि माखासे देहा दानायावहाय जोंनि जौगानायखौ लाबोयो आरो दा बेफोरखौ जोङो दा गोलोम बो बोथोरावहाय मोननो हायो आरो गोजां बोथोराव जोङो माखासे फिथाइ सामथाइफोरखौ मोननो हायो बैग्रि फिथाइफोरखौ मोननो हायो नङा होमबा? आरो सेलेखाफोरबो मोनो माखासे जलफि फिथाइ बे बेखौ मोननो हायो आरो दा आरो आरोबाव मोननो हानाया जेरैहाय खमला बेफोरखौबो जों गोजां बोथोराव मोनोना बेफोरखौहाय आरो। दा जोङो जोंनि देहाखौ लाखिनो थाखाय जों खालि ओंखामल' जानो नाङा नङा होमबा ओंखाम जानायजोंल' जोङो देहाखौ जोथोनै लाखिनो हाया बेनि अनगायैबो जोंङो माखासे फिथाइ सामथायाइफोर गोथां मैगंफोर जेरावनाखि जोंहा प्रटिन थायो। आरोबाव कार्ब'हाइद्रेट थायो भिटामिन थायो जों बेफोरखौ जानो नांगोन। ओंखामनि ओंखामनि अनगायैबो अब्लासो जोंहा मा मोनसे गोग्गो देहाखौ जोङो दानो हायो नङा होमबा। बेनिखायनो जोङो मा बे माखासे फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो जानो नांगौ आरो। बोथोरावहाय जोङो ओम मोननाय फिथाइफोरखौ जों एसेब्लाबो जोङो जानो नांगौ आरो। नाथाय जोङो माखासे समाव माब्लाबा बांद्राय जानायनि जाहोनावबो जोंहा मा देहायाव गोहोम खोख्लैनो हागौ नङा होमबा नोथां दा बर'फोरा जोंना बेबायदिनो आबाद मावनानै माखासे ओ गोबां आबाद मावनानै गावनि जिउखौहाय मोजाङैनो दाबोदोंमोन आरो ना जेरैहाय दानि मुगायावथ' जोंहा गोबां मुलि गोनां मैगं थाइगंसो मोनो नङा होमबा? बिनिखायनो जों गाव मावनाय माखासे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ जुदि गाव मावनानै मोनजायोब्लाा जों बांसिन गोजोननाय मोनो ना मोना नङा होमबा नोंथां दा बेनो आरो। दा नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय समाबो जोंहा जाबाय दा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम औ औ दे।
ओ।